हेलौ औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथां? औ खोनाय औ जों औ बा दायो जोंनि बर'फोरा गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनाव माने हाग्रायाव मोननाय जेरै एन्जर सेस सा बायदि बायदि जिब जुनारफोरखौ माबोरै सिखार खालामोमोन। मा मा आदबजों सिखार खालामोमोन जों बिनि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथाङानो एसे जागायजेनदों नामा?
आंनो।
आंनो जायगा जेननोसै ना?
आरो गोदोनि समफोरावथ' जोंबो एसे
एसे एसे खोनाबोदों आरो नुनो मोनबोदों बा थांफानोबो मोनबोदों आरो।
गोदोनि मानसिफोराहाय मारै सिखार खालामो। माबोरैहाय सि
माबोरैहाय औ सिखार खालामनानै औ जिउ खुंनानै थायोमोन औ औ औ जिउ खुंनानै जा जायोमोन औ
बेफोरनि बादैहाय आङो फंनैसो बुंसि बुं बुंथिनानै होनोसै आरो दा जोङो गोदोहाय बिदिनो ओ नाहा मैहुर बिदिफोरावहाय नाहा मैहा-मैहुरफोरावहाय गोदोनि मानसिफोरा माने बिराद थाङोम
बिराद थाङोमोन आरोना औ सुबुंफोरा औ औ औ‌ ओ बे समावनो खा खोनादों आरोना औ आबै आबौमोननिफ्राय औ जेरै
मैहुर खालामनो थाखाय
खालामनो थाखाय औ बिसोरो औ फलानफोराहाय औ
हाग्राबारियाव बिदिनो अरन गेजेराव ओ बादा लुनानै थाहैलायोमोन आरो बिब्दिनो बादा लुनानैहाय
हाय माने बिसोरो हाग्रानि माखासे
जुनाद जेन'बा मैफोरखौहाय सिखार खालामोमोन आरोना
औ बिदिनो औ।
माखासे जे फोरबो सि-सिगां
सिगां मैफोर खालामग्रोनि सिगां औ औ जे लामाजों जेन'बा औ माबायाहाय मैयाहाय खारलांगोन औ नंगौ बेजोंहाय औ जे सोंथेरनानै बिसोरो औ दोनग्रोयोमोन आरोना औं नंगौ नंगौ बिनिफ्राय औ उननिफ्रायहाय औ ओ जे माबाखौहाय मैखौहाय औ नांगौ नोंथां सिखार खालाम मोन आरोना हानावहाय फोनांङोमोन आरो औ औ औ नंगौ थिग बेबायदिनो आरो औ दाउफोरखौ दउफोरखौ औ औ औ
दुब्लिफोरावहाय
औ फलानफोराहाय औ औ बिदिनो औ जे लानानै
जेजोंहाय ओ सारसिनोमोन आरो बेबायदिनो सारसिननानै बिसोरो लाबोयोमोन आरोना जेरै गोदोनि समफोराव
समफोरावथ' औ अनेक रोखोमनि जेनेबा दाउ दुलाबाथाफोरबो दंमोन औ नंगौ नंगौ एन्जरफोर दंमोन
दासिमबो दं नाथाय जोंङो दाउ दुला बाथा
दुलाबाथाफोरखौहाय औ जोङो मोननो थांलिया औ नंगौ नंगौ आरो जेराव जेरै दुब्लि बारिफोर फोराव औ माइबारि नाराबारियावहाय औ नंगौ ओ ओ मोसौ गाग्लिनाय औ बे आलि खना औ नंगौ नंगौ आलि खनाफोरावहाय दाउ दुलाबाथाया औ थायो होननानै गोदोनि आबै आबौमोना खिन्थायोमोन औ नंगौ नंगौ थामारो मोनबो जोंबो एसे नुबोदों आं औ औ औ बेयावनो जोङो दाव दुलाबाथाखौहाय माने औ हमोमोन आरोना औ नागिरनानै औ नागिर-नागिर हमोमोन सगखार खालाम आरोना औ नंगौ आरो बेबायदियैनो औ जेनेब्ला औ एन्ज दुब्लिफोरावहाय औ बिदिनो ओ खदाल लानानै
जावहैयो आरो बै मोनसे माबा एन्जर सा एन्जर जे
जे औ एन्जर बाथासिरा औ औ नंगौ नंगौ औ बे बाथास
राबारियावहाय मोननो बिराद खस्थ' आरोना माने बिराद खारो आरोना बे एन्जरा
बे एनजरा औ बेनिखायनो बेखौहाय हमनो थाखाय मोनसे एन्जरनि मोनसे सेरेन सायो सेरेन औ नंगौ औ औ। बेखौहाय जोङो बिसोरो माबा मोनसे सु औ सुगोनांमोन जिखुनु जे सुगोनां माबाजोंहाय औ ओम
ओ बेन्दों थायो सुगोनां जेन'बा ओ ओ माबाफोरजोंबो
माबाफोरजोंबो बानायो औ बै मा होनो औ।
ओ ओ मामोन बियो उम खिजुर-खिजुरनि बे जे बिलाइ खिजुर बि
खिजुर बिलाइजोंबो बिसोरो फानफ्रमनानै सेरेन खालामो आरो आतसा औ औ एन्जरा जै हाबबा नो औ ओंखारबोफिननो हाला आरोना औ नंगौ नंगौ सुखौहाय औ औ उल्था उल्था खालामनानै दोनखायो।
फैफिननो हायैनि आरोना बेफोरबायदिनो अनेक आदब खायदाजों मैहुर खालामनानै जायोमोन आरोना।
औ नोंगौ नोंगौ औ खोनाबोदों औ आबै आबौमोननिफ्राय औ औ आरो
बेबायदियैनो अनेक खोनाबोबावदों ओ जेरै मा होनो
मा होनो औ ओम
जेराव ओ
मैफोराहाय औ बाव्रा फिफाङाव फिथाइ जायोना आसा औ औ औ औ।
बेवहाय बिसोरो मैखौहाय नायनानै गारबोखायो आरो ना आगानफोरखौ नायनानै गारबोखायो। खिफोरखौहाय मैनिखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो थां
ओमफ्राय बिसोरो थांनानै सिखार खालामहैयो आरो। आतच औ। गोदोनि समावथ' औ। नोङो सिखार खालामनानैसो बांसिन जायोमोन नालाय औ नंगौ नंगौ। औ बिनिफ्राय सेसाफोरखौहाय औ खियावहाय नायनानैहाय औ
बेयावहाय गांसो जायो बिसोरो बेयावहाय खिखौ नायनानै
खिखौ नायनानै औ गुनानि फान खालाम मनानै औ नों सानानै गारबोयोमोन आरो औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय औ बोरै बोरै औ आदब खायदा बाहायोमोन सिखार खालामनो थाखाय सिखारिफोरा बिनि बादै एसे नोंथाङाबो फोरमायथिननानै होनो हागोन ना? औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ औ औ। औ सिखार खालामनाय होनोब्लाथ' मानि बे जोंनि गोदो गोदाय मानि जोंनि आबै आ बौमोननि मोनसे बेबो मोनसे थांनानै थानायनि राहामोन। नङा होमबा नोंथां? औ जाय आदबफोरजों माने जिब जुनार फोर बबा दाउसिन दाउलाफोरखौ जोंनि आबै आबौमोनहा माने सिखार खालामबोनानै जा बोनायखौ जों खोनाबोदों एबा दासिमबो जायगा जायगा जों नुनो मोननाय जायो आरो खि नोंथां औ बिनि बेलायावनो आं सब से ओ कमनसिनखौ आं बुंग्रोनो सानबाय जेरै नोंथाङा एसे सिगां बुंलांबाय एन्जरनि बेलायावहाय एन्जरखौ जों मारै नागिरनानै जायोबा बबे बबे आदबजों सिखार खालामनानै जायो होमबा जों सिगाङावनो बुंनांगोन जाहैबाय बेखौ जों जावनानै जानायखौ जों बांसिन नुदों आरोखि नोंथां। औ जेरै एन्जर बुंगा एन्जर बुंगाफोरखौ मा बेथ' फालो फालो बांसिन लानायखौ खुरना थानायखौ जों नुयोनालाय अबेबा दुब्लि बारियाव अबेबा साल बिफां मुरानो अबेबा मा मोनसे बिफां मुरानो बेफोराव बिराद थानायखौ नुदों आरोखि। औ बेफोर खुम्ब्राफोरखौ जावखुबनानैबो खस्थ' मस्थ' सानसे गाहाम जावबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। सानसे गाहाम जावनो सै मोना मोना सान हाबबासो माने एन्जरफोरखौ जों हमखांजोबलायनाय बेफोरबायदिबो नुदों आरोखि। औ बेफोरबायदि एन्जरफोरखौ जों एन्जर बुंगाफोरखौ हमनानै सिखार खालामना जानायखौ जों नुदों आरो बिनि से बिनि अनगायैबो माने ओ मा होनो औवा बागान सिं सिं बा बयबाबो थालिर बिफां आंनो बैफोराव माने बाहा लानानै थानाय एन्जर'फोरखौ मानि मा ओ बाथुलफोरजों नागिरै नागि यै गावनायखौबो जों नुदों आरोखि नोंथाङ औ बे बायदि रोखोमै सिखार खालामोमोन आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय आ बिनि अनगायैबो जेरै मा होनो ऐ खायसे खायसे मा खालामोमोन मा एन्जरखौथ' नों गोथौ गोथौ नागिर जावनोबोसै ओमफफ्राय नागिरनोबोबासै मा खालामो ओइ आलिफ्राव खुरलाबायायनानै थानाय एनजर बेफोरखौनो माने जावखारलाबायना आलिखौ बेफोरखौ लानानानै फैनानै माने सावनानै जाफैनायखौ नुदोंमोन आरोखि।
औ औ औ नोंथां
ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो जेरै आरोबाव नोंथाङा सिगांआव दाउ दुलाबाथा ओ दाउ दुला बाथाखौ आंबो माने सिखार खालामनो मोनदों नोंथां जेरै आंथ' बांसिन माने होसोनानैसो हमनानै खुबैथारनायखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथाङा औ गुबुन गुबन जायगायाव गुबुन गुबुन सिखार खालामो खिन्थु आं बांसिन होसोनानैसो सिखार खालामनाय मोनदों। ओमफ्राय बिदिनो जेरैहाय ओ दाउब'फोरखौ सिखार खालामोमोन। दाउब'फोरखौ बांसिन मा होनो ना हायना दोलायनानै माने फुख्रिफ्रावबो साना दोनोमोन आरोखि। औ बेफोरबायदि रोखोमै सिखार खालामोमोन आरो खायसे खायसे मा सेसा सेसानि बेलायाव नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांबाय मानानि एन्जरखिखौ नायलायना नै माबा सेसानि खिखौ नायनानै माने सानानै दोनहैयोमोन आरोखि खल सानानै दोनहैयोमोन। ओमफ्राय बेखौ अखानायै फुङाव लायोसै सेसाया नांबायबा बिदि खालामनानै सेसाफोरखौ सिखार खालामोमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो जेरै हाग्रानि अमा सिखार खालामनाय खोनायोमोन। गोदोनि दिनाव थ' बेफोरखौ बायदि बायदि आगजु आइजें आयलाफोरजों माने गावनानै बा माबा मोनसे ओ मा होनो सानानै बेफोरखौ माने हमनायखौ जों खोनायोमोन आरोखि नोंथां गावबा गाव गाब गावबागाव जाय जे आदबजों मोजांसिन मोनो बा बबे आदबखौ गावबागाव रोङो माने बेफोरजों हमनायखौ जों नुदों आरोखि आरो बेनि अनगायैबो माने जेरै मैनि बेलायावबो बिदिनो माने नेट साना दोननाय खायसे खायसे बा खायसे खायसे गोबां आइजें आयलाफोरजों हमनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरोखि नों
औ
आरो बिनि बेलायाव जों हमना लाबावदो जेरैहाय नेवलाय नेवलायखौबोथ' सिखार खालामोमोन नङा होमबा नोंथां औ नेवलायाथ' मानि मा लामाफोर बिनि लामाफोरजोंनो बारस'लाबायनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो। औ बेहायाथ' गावनि गुदुंबो गैया होननाय खोनायो नंगोना नङाथाय नोंथां।
थारैनो नंगौ नोंथां।
बे गुबुननि गुदुंफ्राव अबसे हाबना थाला बायो अबेबा मानि ओ जाम्फैनि गुदुं हाखर हाला फोराव हाबनानै थायो औ बेफोराव माने नेवलायफोरखौ हमनाय नुयोमोन माने हमोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोखि नोंथां।। आरो बेनिफ्राय गुबुन मोनसे सिखारा जाहैबाय माने जेरैहाय एनजर मा मु होदोंमोन नोंथां मोनथिगौ ना?
एन्जर औ मोनथिगौ नोंथां।
बेफोरखौबो माने सिखार खालामबोनायखौ जों नुदों आरोखि। लोगोसे आरो मा होनो ओ जोंनि जायगायावहाय बै मा होनो खाखसि खाखि ना हाखि होनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गुनानि हेबनाया औ औ औ बे फोरखौ माने थुरि बारि सानानै दोननानै एन्जर लामायाव ओमफ्राय ओरै मोनसे साइद साना सै मोनसे साइडजों होबोसै बेबायदि होनानैबो माने एन्जरफोरखौ ओ मा होनो सिखार खालामनायखौ नुबोदों आरोखि नोंथां। औ औ गोबां रोखोम जों गोबां माने जोंनि आबै आबौमोना माने गोबां जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै जायोमोन होननानै जों खोनादों आरोखि नोंथां। आरो लोगोसे सिखार खालामनायनि बेलायावहाय ओ मा बुङो बेखौहाय मा होनबावो बेखौ ओ जेरैहाय गलि गलियाव थानाय मा एन्जर लान्जाय गोलाव उखुम मुदा मुदा थालाबायो नङा होमबा नोंथां। दा लान्जाय गोलाव ना मा होनो बेखौ बेफोरखौ माने होसोनानै माने बनफोरजों बुथारलाबायनाय बा गावनानै माने जानायखौ जों नुबोदों आरोखि नोंथां औ बन जाबलाबायनायाव थायोमोनबा नङा होमबा नोंथां बेफोरो औ बेफोरबायादिनो आरोखि नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन आदबफोरजों गुबुन गुबुन जिब जुनार बेफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना गोदोनि समाव हमनानै जाबोनाय बा सिखार खालामनानै जाबोनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरोखि नोंथाङा औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां निसिमबो गोदोनि आबै आबौ माबोरै सिखारनानै जिउखौहाय खुंलाङोमोन नि बारै रायज्लायनानै नोंथांनिसिम गोजोनथोंसै औ औ।